औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ नोंथांजों आं मोनसे सायद आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि आथिखालावथ' जों गासिबो दावबाय नङा होमब्ला बे दावबायनायनि सोमोन्दैनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ जागोन नोंथां एसेबां हायाब्लाबो सुंद'यैनो एसे फोरमायनानै होनो होनोसै नोंथांनि सिगाङावहाय औ जेरै जोंना दावबायदिंनायखौथ' जोंना गुबां माने गोबां सुबुंफोरानो माने दावबायनानै मोजां मोनो जेरै जोंबो माने आंबो मोजां मोनो आरो नोंथां दावबायनानैहाय जेरैहाय जोंना दावबायनो थाङोब्ला जोङो मा माने ओरैबायदि गोसोखौ माने उसुखुथु जायो जेन जोङो दिनै जोङो बेलेग दाबसे जायगायाव थांगोन जेरै जोंना गोसोआव गोबां दुखु थायो जेरै दुखु दाहा थायो जों बे दुखु दाहाखौबो जोंना दावबायदिनो थांनो ओंखारोब्ला एबा जों दावबायदिनो थांनो नागिरोब्ला जोंना दसे समनि थाखायब्लाबो माने जोङो बावगारनानै थालाय लायो आरो नोंथां ओरैबायदि खुसि जायो माने जोंना दावबायनो होननानै बुङोब्ला जेरै जेरै जोंहा दावबायनायावहाय गोबां बेफोरबायदिनो नुफेरै मनि जिराद एबा नुफेरै मनि जायगा मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जों माने बेलेग बेलेग नुहैयो नालाय नोंथां माने बेनिखायनो जोहा बेफोर सावगारिफोरखौ नायनानैनो जोंहा माने गोसोआ बेसेबांबा रंजााखाङो बा बेसेबांबा खुसि जायो आरो नोंथां जेरै जोंना ओ दावबायनो थांनायाव लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा बांसिन गोसोआ माने उसुखुथु जायो मानो होननानै बुङोब्ला लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा गोबां बाथ्राफोरखौनो लोगोफोरनो हाया खोन्थालायनो हायो एबा शेयार खालामलायनो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा लोगोफोरजों दावबायनो थाङोब्ला लोगोफोरजों बेरायनो थाङोब्ला जोंना माने खुसियानो माने आलदा जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंना न'खरनि सुबुंफोरजोंबो गोबां दावबायनो थांनो हायो जोंना न'खरनि सुबुंफोराबो बिदिनो बांद्राय बेफोरबायदि टाइम एबा सम होनो हायैनि थाखाय बांसिनानो लोगोफोरजोंहाय दावबायनो थांनाय जायो जेरैहाय जोंना गोबां मानसिफोरानो जेरै लोगोफोरजों दावबायनो थाङो आरो बिदिनो न'खरनि सुबुंफोरजोंबो दावबायनो थाङो जेरैहाय जोङो दावबायनो थांनानै गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो। जेरै जोङो न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोङो, जेरावबो ओंखाराब्ला माने जोंहा एसेबांबो बेफोरबायदि सालुबो जानाय नङा आरो जोंहा आइ आइदियाबो मोननाय नङा नालाय नोंथां बेनिखायनो जों सुबुंफोर माने दावबायनो नांगौ एबा बेरायनो नांगौ जेरैहाय जोंहा, आथिखालावथ' जोंनि सुबुंफोरा रांखावरिनि, रांखावरिनि एसेबां माने आंखाल गैला मानो होननानै बुङोबा गाव गावनो ओ, जेसेबां हायो एसेबां आरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो आथिखालनि सुबुंफोरा माने, बांसिन दावबायदि होननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै जोंना आथिखालावहाय दावबायदिंनाया ओरैबायदि जालांबाय माने, खाथि खाला जायगाफोराव जोंना दावबायदिङाबालानो माने बेसेबांबा गोजान गोजान जायगाफोरावसो माने, ओ फ्लााइटफोरजों आयदावबायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो ओ, जेरै जोंना ओ जोंनि आस आसामनि बाहेरावहाय जोंना दावबायनो थाङोब्ला जोङो गोबां बायदिसिना, नुफेर मोनि नु नुफेर मोननि माने, बिदिनो नुफेर मोननि ओनसोलफोरखौ एबा नुफेर मोनै जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो, गोबां फट'खौ सेबखांनानै लानानै फैनानै माने जोङो फट'फोरखौ सेब, खांनानैहाय माने मेम'रिस महरै जोङो दोननो हायो नालाय, ओ बिनिखायनो जोंनि सुबुंफोराहाय गोबां बायेरावसो जेरैहाय, बिदिनो दुबाइ थाइलेण्ड, बेफोरबायदियावसो माने गोबां दावबायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना बिसोरनो हा दावबायनो थाङोबा जों बिसोरनि, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिदिनो बिसोरनि हारिमु बायदिफोरखौ माने मोनथिनानै फैयो। ओ जेरै जोङो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनो थाङोबा जोंहा गोबाव स सम लानानै थांनांगौ जायो जेरै जों मास मोनसे बिदिनो सप्तानै सप सप्तामलासे जोङो ओ टाइम लानानै थांखानाय जायो आरो नोंथां दावबायनो थाङोब्ला। बेफोरबायदिनो जोंहा दावबायैनो थांनायावहाय बैसोरनि जायगायाव बिदिनो माबायदि सोलियो एबा, माबायदि राव रायज्लायो बेफोरखौबो जोङो रायज्लायनो मोनो आरो बिसोरनि दड्रेसफोरखौबो गाननानै जोङो गोबां फट'ग सेबखांना लानो हायो। बेफोरखौनो जोङो माने, बिसोरनियाव ओ जा जा जामुं जायो बेफोरखौबो जोङो। मोनथिनानै फैयो जों बेफोरखौ माने, मोनथिना फैनानै जोङो ओ न'खरनि सुबुंफोरनोहाय जोङो खोन्थाफैफिननो हायोब्ला माने जोंना। गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो जेन आङो। बै जायगायाव थांनानै बेफोरखौ नुनानै जों न'खरनि मानसिफोरनो माने खोन्थाफैफिननो हादों बे बेफोरबायदि मोनसे रोंगौथि जायो। जेरै जोंना, ओ दावबायनो थांनायाव गोसोनि रंजानाय एबा गोसोनि हास्थायनाय बेफोरखौल' जाफुंनो दावबायनाय जाया जोंना। ओ दावबायनो थाङोब्ला जोंना गोबां बेफोरबायदिनो नलेज मोनो आरो गोबां बेफोरबायदिनो, ओ नुफेरे मोनि जिरादफोरखौ नुनानैहाय गोबां माने गोसोआव माने, मोनसे, सावगारि बायदि जानानै थायो जोङो बेखौ माने गुबुननि सिगाङावहाय फोरमायफिननो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना बेफोरबायदि, औ दावबायनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां, ओ स्कुल कलेज फोरनिफ्रायबो जोंना गोबां बिदिनो दावबायनो थाङो मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय, जेब्ला जोङो। प्रजेक्टनि थाखाय दावबायनो थाङो अब्ला जोङो प्रजेक्टखौबो बानायनायजों लोगोसे जोङो। ओ गासैबो सावगारि मिथिंगायारि सावगारि फोरखौ जोङो। गोसो आवहाय लानानै जोङो प्रजेक्ट लिरनाय जायो। अब्ला जोङो बेफोरखौ माने गोसो गोसोनानै लाबोनाय जायो बिदिनो जोंहो ओम आथिखालावहाय सरकारि कलेज एबा सरकारि स्कुलफोरा जेरैहाय ओ ओ कलेजनि कलेज एबा स्कुलनिफ्रायनो गोबां दावबायनाय लांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरै जोंना दावबायनो दावबायनो लांनाया बिसोर माने दावबायनानै माने ओ बिदिनो मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिदो एबा बेफोरबायदि नुफेरै नुथायाइफोरखौ नुनानै बिसोरो गोसोखौ रंजाथों बेफोरबायदि ओ मोनसे उम माने साननाय लानानैहाय आथिखालनि ओ माने सारमोना माने गोबां बेफोरबायदि बेरायनो एबा दावबायदिंनो लांनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंना दावबायदिंनो थांनायाव एबा बेरायदिंनो थांनायाव ओ गोबां नुफेर मोनि नुथाइफोरखौ नुनानैहाय ओ जेरै गोसोफोरा रंजायो थिग बेबायदिनो जोंना ओ बे बेफोरबायदि नुथाइखौ जोंना माने रंजानाय रंजानायजों एबा बेफोरबायदि फिथायखौ जोङो खुसिजोंहाय माने गोसोआव लाबोनानै गोसोआव लानानै माने जोङो बेखौ माने फिन गोसो खांफिनबाय थानो हायो जेेन बे फोरबायदि जायगायाव थांना फैदोंमोन माने बेफोरबायदि नुदोंमोन होननानै जोङो माने गोसोखांफिनबाय थानो हायो आरो नों थां बिदिनो जोंना
औ
गोबां दाव आथिखालनि सुबुंफोराहाय दसे सम मोनोब्लाबो एबा दसे सम दङब्लानो जोंना आथिखालनि सुबुंफोराह माने दावबायदिंनायखौल' जोंना गोसोआव माने लाबोयो एबा सानो बिदिनो जोंना गोबां दावबायदिङ आथिखालनि सुबुंफोराहाय जोंना जानुवारि बेफोरबायदि मागो बेफोरबायदिखौ नेबाय थालाया आरो नोंथाङा आथिखालनि सुबुंफोराहाय जोंना सम मोनोबानो सम मिलायोबानो माने गोबां दावबायदिनो थाङो एबा गोबां बेरायनो थाङो। ओ औ बिदिब्ला नोंथाङाबो सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां दावबायदिंनायनि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो जोबोर गुवारै फोरमायलांखाबाय थेवब्लाबो आङो आंनि रोंगौथि जों नोंथांनो एसेब्लाबो फोरमायनो नाजागोन नोंथां दावबायनो होननानै बुङोब्ला थ' नोंथाङा बुंनाय बादियैनो जों गासैनिबो गोसो गोसोआव दावबायनाय होननाय बाथ्रा नायोबब्लानो रंजाखांनाया फैयो। मानो होन्नानै बुङोब्ला जों दा बायनायनिफ्राय गोबां रोखोमनि सोलोंथाइफोरखौबो सोलोंनानै लानो हायो बा गोसोनि जा दुखु दाहा बेफोरखौहाय जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ स्रां खालामनानै लानो हायो आरो नोंथां ओ जेरैबायदिहाय सासे ओ सुबुङाहाय गोसोआव माबा मोनसे गोनो गोथोबा गोसोखौ एसे लोरबां मोनोब्लाथाय जोङो लोगो लेवा फोरजोंहाय एसे ओ बेरायोब्ला बा दावबायनानै होयोब्ला एसे गोसोखौ जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो स्रां मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो दुखु दाहाफोरखौ नेवसिनायजों लोगोसे दावबायनायखौ जोबोरैनो गोनांथि होननानै सानो। बेफोरबायदिनो जों आथिखालावहाय दावबायनायखौ गोबां रोखोमनि दावबायनाय नुनो मोनो। जेरैबायदि हायजों लोगो आवाफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनोबा। स्कुल कलेजनिफ्राय फोरोंगिरिजों लोगोसे लोगोफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो
बेफोरबायाददियैनो न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंहाय दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जोङो लोगोफोरजों दावबायनायनि रंजानाया गुबुन जायोबा बेफोरबायदिनो बिमा बिफाजों रंजा दावबायनायनि रंजानाया आलादा जायो आरोना। नोंथां नाथाय जोङो दावबायनायखौ मोजाङै लांनो हायो। हायोब्लासो मोजां जायो आरो नाथाय गुबुन गुबुन सुबुंफोराहाय दावबायनायजों लोगोसे गावनि गोबां बेसेन गोसा जिउखौहाय खहा खालामनानै लानायखौबो जोङो नुनो मोनो आथिखालनि दिनावहाय आथिखालनि दिनावहाय जोंनि बर' समाजावहाय जोङो ओरै नुनो मोनो जे जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोराहाय दावबायनायनि गोबाङैनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौहाय गाज्रि लामाथिं लांनायखौ नुनो मोनो जेरैबायहाय जोङो ओ दावबायनाय थाखाय ओ बा जोंनि सरासनस्रायै जोंनि ओ लाइमोनफोराहाय ओ गासैनियावबोथ' बाइक थायो नङा होमब्ला नोंथां बेफोर बाइकखौ लानानै जोंनि बिमा-बिफा फोरनियावहाय गोबां रोखोमनि दाबि खालामनानै रां रुफ फालांनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो दावबायनायनि मुङाव रां रुफा बिनानै लांनासेयावबो माने ओ गाज्रि खामानियावसो आगान सुरनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि हाइ जोेंङो दावबायनायखौ थाङो नंगौ बियो।
औ।
ओ बेफोरबायदिनो जोङो लोगो लेवाफोरजों थांनानै बा गाज्रि मुवा जानाय बा गाज्रि मुवा बेसाद फोरखौहाय लोंनाय‌ जायै हाय दुम दाखालै दावबायदिंनायफोरखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जानायनि उनावहाय गावनि देहाफोराबो गाज्रि जायो एबा सम समनि आंखालफोरखौबो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो लोंनाय जानायनि थाखायनो माने गारि मथरफोरजोंहाय ओ एक्सिडेन्ट जानानै थैनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों। जोंनि आथिखालनि ओनसोलनि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायखौ मोजाङै नोजोरजों नायोब्लासो मोजां जानो हायोबा दावबायनायखौहाय जोङो मोजां खामानियाव बाहायोब्लासो बेफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायो। ओ दावबायनायखौ होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि माने सोलोंथाइफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो। नाथाय खायसे सुबुंफोराहाय गोबां गाज्रि खामानिफोराव आगान सुरनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ आसा खालामो नोंथांजों उनावहाय बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनो हागोन होननानै। औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।